औ
औ नोंथां खोनादोंना?
औ नोंथां खोनादों नोंथां।
औ मा खालामगासिनो दं नोंथाङा?
अ नोंथां नै आं दासान्दि माने जिरायना दंगासिनो दं नोंथां।
अ।
नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दं दासान्दि?
आंबो बिदिनो जिरायनानै दंगासिनो नोंथां।
अ।
मोजांना खबरा?
औ नोंथां मोजाङैनो दं। दा बे समाव नोंथाङा मानि सायाव सावरायनो थाखाय कल खालामदोंमोन नोंथां?
आं मोनसे गोनांथार मोनसे गोनांथार आयदानि सायावसो नोंथांजों सावरायनो नागिरदोंमोन आरो ना नोंथां।
औ नोंथां मा आयदा बेलाइ नोंथां?
माने दा जोंनि लाइमोनफोरा माने जौ निसा ड्राग्स बिदिजों माने गोदोफबनानै दंना दा जों बेफोरनि बागै सावरायनो सानदों आरोना बेफ माबोरै सोलिगासिनो दं माबादि गारजि मानि समाजा माबाददि गाज्रि जालांगासिनो आरो जों बेफोरखौ माबोरै होब होबथानो हागोन बेफोरनि बागै नोंथाङा एसे खिन्थानानै होनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन गोसोफ्राव जे दं बा आं जे बुजिनाय मोनदांनाय दं बेफोरखौ नोंथांनो जे हायो बेफोरखौ आङो फोरमायलांनोसै नोंथां।
औ नोंथां।
जोंहा बिदि फेग्रा मुवा निसा ड्राग्स लोंनाय जानाय बेफोर बुङोबा माने जों जोंनि लाइमोनफोरा माने बेफोराव माने बांसिनखौनो माने गफबना थानाय खौ जों नुनो मोनसै आरो माने आजिखालि नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ।
औ जोंनि माने आजिखालि लाइमोनफोरा बेफोरबायदि निसा बुस्थु लानायाव माने खोब माने मुखुब गोसो गोनां नुसै आरो माने नोंथां। माने बिदिनो फरायनाय लिरनाय गेलेनाय बेफोराव माने एसेबो माने गोसो जला आरो माने बिसोरो। माने बिसोरो माने ओरैबायदि जालांनो हमबाय माने बिसोरो माने बिदिनो ड्राग्स लानो जुमाय लोंनो बेफोरबायदियाव माने गोसो गोनां बेफोरबायदि जालांजोब्बाय आरो माने नोंथां। आजिखालिथ' बहुद माने निसा लाग्रा लाइमोनफोर ओंखारबाय माने बेफोरबायदि लाइमोनफोर जुदि ओंखारलांबाय थायोबा जोंनि समाजा
औ।
गोजोन एबा जौगानाय फैनाय नङा आरो नोंथां। औ माने बिसोरखौ नुयोब्ला माने गामिनि बा फंबाय बिनानाव बेफोरो माने सोलोंलांनाया रोखा होननानै जों बुंनो हा हागोन आरो माने नोंथां।
औ नोंथां औ सैथो।
बेनि थाखायनो माने जोङो बेखौ होबथानो थाखाय माने जोङो
औ
ओनसोल एबा गामि बयनिबो गामि गंफ्रोम गामियाव माने जोङो आफाद दाना दोननांगोन बा जोंनि गामिनि गाहाय गाहाय गावबुरा सेक्रेटारि नेहाथारि बिसोरो माने एक्सन लानांगोन आरो माने नोंथां
औ नोंथां औ।
माने गामियाव माने बेफोरबायदि लाइमोनफोरनि थाखाय माने मोनसे आफादफोर दाना दोननांगोन। माने गामिफ्राव जुदि सोरबा लाइमोनफ्रा बि बिदि निसा लानाय गाज्रि मुवा बेसाद लानाय बिदियाव गफ'ना था थानाय लाइमोनफोरखौ बिदिनो गामिनि गाहाय दैदेनगिरिफोरा माने
औ
होबथानो राहा लानांगोन बेफोरबायदि खालामनांगोन आरो माने नोंथां। जुदि बेफोरबायदि खालामाबा बिमा बिफायाबो जुदि बेफोरबायदि हगारना होयोबा माने मा जायो जाथों आजिखालिथ' बहुत खोनानो मोनसै बा नुनो मोनसै बिमा बिफाफोरा माने गावनि फिसाफोरखौ थाल लाला नायला बेफोरनि जाउनाव माने फिसाफोराबो माने आलाय सिलाय माने बिदिनो निसा लाग्रा जालांबाय
औ नोंथां।
बेफोरबायदिजों माने जोंनि लाइमोनफोरा बांनायनिफ्राय बांगासिनो बिदिनो निसा लाग्रा आरि बेफोर फेग्रा मुवा लाग्राफोराव बिबाङा बांलांगासिनो आरो माने गाज्रि खामानि मावनाय बिथिङाव जोंहा गिबियावनो बिमा बिफायाबो सांग्रां जानांगोन बा
औ।
बादा होनो हानाय जानांगोन नङा होमबा?
औ नोंथां औ औ औ
औ बिदिनो जों। गामिफोरावबो बिदिनो लाइमोनफोरनि आफाद दाना होनांगोन बेफोर जुदि बेफोरबायदि खामानि मावोब्ला बेफोरबायदि दाय मावोब्ला
औ औ।
बा जोङो साजा होनाय बा जुरिमाना फोनांनाय बेफोरबायदिबो खालामनो हागोन‌। आरो गामिफोराव बानायनायजों लोगोसे माने ओनसोल नाङैबो जोङो बयबो माने मिलायलायनानै बिदिनो मिथिं खुंनानै जों बेफोरनि बागैबो सावरायनांगोन बा मोनसे आफाद ज' जथुमनानै सावरायनांगोन। नङा होमबा नोंथां? औ आरो आजिखालि माने नुनो मोनसे माने गुबुननि फिसाफोरखौ गुबुननि बिमा बिफाफ्रा नुबा ओइ बे उमुखनि फि सासो बेफोरबायदि साननानै माने जोंनि गारजेनफ्राबो माने गुबुननि फिसाफोरखौ माने बादा होआ आरो माने हगारनासो होयो माने नोंथां बेफोरबायदि दा जाहाथे दा जाथों। माने बेफोरखौ जोङो गासै बो माने ओनसोल नाङै माने गारजेनफोर ज' लोगो नांनानै मिथिं खुंनाय सावरायलायनाय बेफोरबायदि जानांगोन नोंथां औ माने आरो गामि ओनसोलावथ' बिदि जाबाय नोंथां आरो टाउन सहरावबो माने बेफोरबायदिनि थाखाय बे टाउन ओनसोलनि सुबुं फोरा बिमा बिफाफोरा बिसोरबो मोनसे मोनसे ग्रुप दानाय बा बिदिनो आफाद दानाय जानांगौ आरो
औ नोंथां।
आजिखालि गामि ओनसोलावबो नुसै आरो बांसिन माने टाउन सहरफ्राव बिदिखौ बांसिन नुनो मोनो आरो माने नोंथां। नङा होमबा? माने टाउन सहराव फरायनो थाफैनानै बिदिनो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनिसा आरियाव गफबना थानाय रावबो मिथिला बिमा बिफा फिसाफोराबो थाल लाया रुम थाफैयो बिदिनो हस्टेल थाफैयो बेफोरबायदि रावबो माने फ्रि जानोसै नालाय नोंथां बेफोरावनो बांसिन माने लाइमोनफोरा निसा लानायाव माने गफबनायखौ नुनो मोनो आरो जोङो।
औ नोंथाङाव औ।
बेफोरनि थाखाय माने टाउन सहरावबो जोङो माने बेफोरबायदिनो सांग्रांथि लाबोनांगोन माने जाहाथे बेफोरखौ लानाय खोनायो बा ड्राग्स लानाय निसा लानाय बेफोरखौ खोनायोबा जोङो माने होबथानो थाखाय जोङो टाउन सहरनि सुबुंफोरा बा गारजेनफोरा बा दैदेनगिरिफोरा बेसे सावरायमेल लानानै सांग्रांथि बा गोख्रों आयेन दानानै दोननांगोन जाहाथे जाहाथे बेफोरबायदि नुयोब्ला बेफोरबायदि साजा होनाय जागोन बे फोरबायदि खालामनाय जागोन बे बेफोरबायदिनि माबा लानांगोन आरो जोङो आयेन दानानै दोननांगोन।
नोंथां औ औ
औ दा नोंथाङा बेफोरनि बागै नोंथाङा मा बुंनो सानो माने नोंथांनि बेलायाव
आंनि मथेबाबो नोंथाङानो जाहांखाबाय माने दानि लाइमोनफ्रा मानिे बिराद गोदोबग्रा गोदो फबग्रा जाबाय आरो ना नोंथां। बिदिनि सायाव
नोंगौ नोंथां।
औ बिदि जै सासे मानसिया निसा लादावनानै जै बियो एडिक्टेड जालांबाय जुदि बियो गारनो हाला होनब्लाथाय बियो मोनसे गिख्रंथाव महर लायो आरोोना नोंथां। माने बिसोरो माबलाबा समाव बिसोर निसाखौ मोनै समाव बिराद दावराव दावसि खालामगोन न'फ्राव बिदिनो दावराव दावसि जागोन आरो न'खरनि मानसिफ्राबो सैया सुखुव बिदिनो हालाय हाफाय जानांगोन।
औ
थारमाने बिसोरनो खालि निसाखौल' मोनबानो जायो आरो ना नोंथां जेब्ला नोगोर गोबां बिबांनिनि सालागोर जायो।
औ नंगौ नोंथां।,
दा बिसोरो बे गोबां गाज्रि आरोोना नोंथां बेसोरखौ होबथानाया गोबां राहा लामा लानांगौ आरो बे मेननो जाबाय बे गाव गावबा गावनि गथ'फोरनि बिमा बिफाफ्रा बांसिन थाल लानांगोन आरोना नोंथां गावनि गथ' बा मा खालामगासिनो दं मा रां रुफाखौ लांनानै मा खामानियाव बाहायहैयो बेखौ मोजाङै सिरि सिरिबाबो नोजोर होनाया माने साफ्रोमबो बिमा बिफानि माबा आरोना नोंथां बिबान
औ नोंथां औ
औ दा जोंना गोबां मानसिफ्रानो माने गाव गावबागाव गथ'फोरखौ मानि फाल लाया आरो ना माने फरायनो थिनहरबाय नालाय माने गावसोर सानबाय माने फरायगासिनो दङ नाथाय
गोबां फरायसाफोरानो बुदि जुदि निसायाव गोदोफबफ्लांबाय होनबाथाय बिसोर गारनानै फैफिननांगौआबाव गोबाव गोब्राब जा थारो आरोना नोंथां दा बेनि थाखायनो गोबां राहा लामा लानांगौ जोङो माने ओनसोलाव माखासे आफादफोरा गोबां गोहो गोरा जानांगोन जों जों बिदि निसा बुस्थुखौ फानहरग्रा दखानदारिफोर खौ रायनानै दोनहैनांगोन जाहाथे जानला मोनला मानसिनो फानहरा
औ
औ आरो माखासे साबजायै मुवा दं निसाफोरनि मादावनो बेफोरखौ जोङो माने आयेननि हेफाजाबजोंबाबो जों बिसोरखौ बन्द' खालामनायनि राहा लामा लानांगौ आरोना नों थां
औ नोंगौ नोंथां
औ माने जोंहा बिदि निसा लाबा माने समाजखौबो गाज्रि नुयोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां सैथो
मोनसे समाजजों आरो गुबुन समाज माने मोनसे समाजा बिदि बाहायग्रा दंबा गुबुन मोनसे समाजनि माने फरायसाफोराबो एबा उन्दै ओनला गाैबो सोलोंफाहैजोबो आरो ना नोंथां
औ
आरो जोंनि गेजेराव जेसेबांनो बिदि निसा लाग्रा थागोन अब्ला जोंनि एरियायाव ओनसोलाव बांसिन गोरोबलायनाय फैनाय नङा मानोना बिसिनि खर'आव मोनसेल' जिनिस थायोदे जोंनो खालि निसा नांगौ आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बिसोर माने दौ दावगानायाव गोबां हेंथा होयो आरो नोंथां माने
बेफोरखौ होबथानांगौआ गो गोनांथार आरोना मानि होबथा थार नांगौ दा जाबादि साग्लोबगासिनो दङ निसा बे जिनिसा जोंनि ओनसोलाव फरायसाफोरखौ आरो टाउन सहरफोरावबो जोङो गोबां थाल लानांगोन जायफोर रुम मालिकफ्रा रुम दोनो आरो माखासे जायगाफोराव थाहैयो ज' ज' बेफोरखौ माने गावनि फिसा असे गावनि असे फिसा नङाबाबो मालायनि फिसाखौनो गाव गाव फिसा साननानै माने बादा होनो रोंनांगोन आरोना नोंथां मानि खायसे खायसे ओरै थायोना जाथोंलै सोबथोंलै बियो बिदिनो जाथों बिनिनो फिसा बैनिसो फिसा बिदि होनलायनानै थानो मोननाय नङा आरोना नोंथां
औ नोंगौ नोंथां
आरो गोनांथि जायोबा जोङो आखाइबो थिखायांनो नांगौ आरो ना नोंथां बे निसा लाग्राफोरनिसिम आरो फानग्राफोरखौबो जोङो आखाइ आखाइ थिखांनानैबाबो बन्द' खालामनांगोन आरोना नोंथां बिदि जिनिसखौ बन्द' खालामनो थाखाय
औ औ नंगौ नोंथां।
नोंथां दाथ' जोंना समाबो जाबाय। एसे उनाव एसे उनाव सम मोनबा रायलायफिनसै नामा मोजाङै।
औ नोंथां जागोन दे नोंथां नोंथांजों रायलायनानै बहुद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ दे गोजोन्थों दे नोंथां।
औ गोजोनदों दे।